थां
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा समनो हागोन
अ हागोन नोंथां। नोंनिखौ बारा मोजाङै
नोंथाङा समहोनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो मोनसे थपिकि लानानै सावराय लांनोसै। बिफां लाइफांफोरनि सायावनो सावरायनिसै नामा?
बेनि सायाव नोंथाङा बुंनानै होदो।
औ नोंथां औ। बिफां लाइफां बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जों बुंनांगोन मोनसे मिथिंगायारि थासारि जायनि जाहै बुहुम बिखाया समायना जायो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखा गौ। बिफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि दं जेरै न'आवहायबो माखासे बिफां लाइफांखौ गायनाय जायो आरो जेनेबा गाव हारसिंयैनो बिफां लाइफाङा रज'नानै मिथिंगाखौ समायना खालामो। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला न'आवहाय बिफां लाइफाङाव जेरै बांसिनानो गामिनि सुबुंफ्रा नङाब्ला गुबुन जायगानि जिखिनि मानसिफोरानो न'आवहाय थान्दा जानायनि थाखाय लाइफांखौ गायो जेरै जेनेब्ला जानो फिथाइयावहाय थाइजौ खान्थाल नारेंखल गय बेफोर फिफांफोरखौ जेनेब्ला गाव गावनो जेनेबा मोनजानायनि थाखाय गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रानो गाव-गाव जेनेबा उनावहाय सोलिनायनि थाखाय नलुनो थाखाय गाम्बारि जिया निथां साल सिगुन बेफोर फिफांखौहाय न'आव गायनानै लानाय जायो आरो
औ
गाव-गावनि जेनेबा इयुनावहाय खामानि मावनो थाखाय नङाब्ला न' लुनो माबा मोनसे खानियाव बाहायनो थाखाय लाइफां बिफोर फिफां लाइफांखौ गायनायखौ जों मोननो हायो जायनि जाहै मानि जिउ खुंनाय राहायावहाय हेफाजाब होयो बुङोब्ला जों बुंनो हागोन जे जोंनो दानि बिफां लाइफां गैयाबाबो जों गाव गावखौनो थां फोथांनानै लाखिनो हाया जायखौ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारना होयो आरो दानि माने जोंनि फायदाबो जायो फिफां लाइफाङा जेनेबा अक्सिजेन गेस हगारनायजों लोगोसे साया सायखुम होयो आरो गोग्गो बार फिफां लाइफाङा जोंनो होयो। लाइफांफोरनि बेलायाव जों मोननो थायो जेनेबा गोबां मैगं थाइगंफोर बेजों लोगोसे गोबां लाइफांबो मोननो हायो जेरै लेबु हायो जायनि जाहै माने जानो लोंनो देहानि थाखायबो मोजां आरो
औ
माने खौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै जेनेबा गरम बोथोर जाबोला बेखौहाय सेबनानैबो लोंनो हायो आरो खाजि लगायनानैबो जानो हायो आरो मालाबा समावहाय गो माने जानो थाखाय आसार खालामनानैबो जों जानो हायो
औ
मेजेम खम जानायनि थाखाय बेखौहाय फुंनि लासिनि मेजेमआबो खारो होननानै बयबो मानि जायो लोङोबा आरो लेबुखौ दा नोंथाङाबो फिफां लाइफांनि फारसे एसे नोंथां
औ जागोन नोंथां ओ दानि बावैसो नोंथाङा आंनो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फोरमायलां
नोंथां फोरमायलां औ औ खोनादो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ बावैसो सिगां नोंथाङा आंनो फोरमायलांबाय जे बिफां लाइफांखौ जोङो माखासे मिथिंगानिफ्रायबो मोनो आरो माखासेखौ जोङो गायनानैबो लायो होननानै नङा होमबा ओ बेबायदिनो जोंहाथ' बिफां लाइफांजों जों सुबुं माहारिया मोनसे एंगारलायनो हायिस सोमोन्दो दङ होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ ओ बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांजों जोंहा एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दङ जेरै जोङो बिफां लाइफ बिफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौहाय जोङो सुबुं माहारिया ओ हां लानानै थांनानै थायो आरो जों हगारनाय जा बे कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेखौ लानानै बिफाङाबो माने थांनानै थायो नङा होमबा आरो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जाय जोंनि बारहावा बारमणडलखौ गेब्रेंनायखौ माने ओ बिफां लाइफाङा बे बिफां लाइफांनिफ्राय ओ ओंखारनाय जाखिनि अक्सिजेन गेस बेफोरोहाय माने जोंनि बारमण्डल गुबुंले जानाय गेब्रेंनाय बारहावाखौ माने सोदांनानै गोग्गो खालामो आरो ओ बेनिखाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिफां लाइफां फां बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ जेराव जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो गोबां जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों बानायनानै लानो हायो नङा होमबा जोंनि बर' न'खरावथ' नायोब्ला जों बांसिनानो दंफां लाइफांजों बानायनाय माने मुवा बेसादफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो। आथिखालाव नाथाय बेफोरो दंफां लाइफाङा खम जालांनायनि जाउनाव जोंहा माने गोबां आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ बेनिखायनो जेनेबा जोङो बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रां फोजोबस्रांनायनि सोलाय जुदि जोंनि गोनांथि बायदियैल' जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बा जोङो बेनि सोलाय बिफां लाइफांखौ दानफायोब्लाबो जोङो माने बे गायफिननांगौ आरो जोङो बिफां लाइफां बिफांखौ आरो गायनानैल' दोनोब्ला जाया माने जोङो बे बिफां लाइफांखौ गायनायजों लोगोसे जोंहा देरनायसिम जोथ जोथोन लानांगौ आरो नङा नङाब्ला जोंना थैलाङो नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ जोङो जेरै नोंथाङा बावैसो सिगाङाव फोरमायलांदोंमोन जोङो बेनिफ्राय माखासे फिथाइ सामथाइ जाग्राफोरबो मोनो होननानै औ बेबायदिनो जोंहा माखासे मिथिंगानिफ्राय बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांदोंब्लाबो जोङो आथिखालाव खायफा गायनानै लादों बा ओ सुबुं माहारि रिफ्रा माने आबहावाखौ नोजोर बोनानै बिफां लाइफांफोरखौ गायफिननायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो
औ नोंथां औ।
दायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोनना जे जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लानो हायो।
हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा सोंथि सोंनाय बायदिनो। आं फोरमायलांनोसै बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां मुवाखौ मुवा बेसाद बानायनानै लानो हायो बुंनो थाङोब्ला। बिफां लाइफांआनो जोंनि दोहोनि आरो माने बेसेन गोसाबो बुंनो हायो।
औ नंगौ।
बिफां जोङो जानो थाखाय दायनि बे खालामनानै लानो हायो आरो उन्दुनो थाखाय ओमफ्राय जेनेब्ला मा होनो फालें सौखि बेफोरखौ बानायनो हायो आरो। बायदि रोखोमै गोबां जों माने दंफांनि महरखौ गुबुन मोनसे महर होनो हायो आरो नोंथां। जेनेबा बिफांखौ जेनेबा जों दान नानै गोदान मोनसे जिउ नङाबा गोदान मोनसे महरखौ जों होनो हायो। जेनेबा दे औवा औवाखौबो मानि मा औवा बिफांखौबो माने जोङो जेनेबा गोबां रोखोमाव बाहायनो हायो न' लुनाय बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव औवानि बुस्थु बानायो जेरै सेयार टेबोल बिराद दामि जायो आरोना। माने मोजां रोखोमै बेखौ बानायब्ला माने
मोनसे महर लाफिनो आरो जेरै बिफां लाइफांखौ गोदान महर होनाय जायो जेरै बिफां माने न' लुनायाव बिराद हेफाजाब जायनि थाखाय जेनेबा न' लुनायावहाय दंफां होनानै थिं दोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङाब्ला थिं दोआब्लाबो माबा मोनसे बुस्थु बानायखौ जों नुनो हायो बेदिनो गोबां मुवाफोरा दं। लाब जायो जायनि जाहै जोंखौ बिराद थांनानै थानायाव बोदों दा दानि मुगायावहाय गोबां दंफां बिफांफोरनिखौ माने बानायनायखौ एसे खम मोननो हादों जायनि जोहै बांसिन प्लास्टिकनिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो सुबुङानो दंफांनि बुस्थु खौ माने बानायनानै लानो हायाखौ आं सानो आरो मानो होनोबा बिफां लाइफाङा एसे खम जाबोनायलाय माने बिफां लाइफां दंफांनि बानायनाय मुवा बेसादफोरा माने इसे गोजौ थाखोआव मो दाम बह्रा हाया बेफोरबायदि जादों बेनि थाखायनो औ बेनि थाखायनो जेनेबा जेनेबा न'आव दङ न'आव थानाय जेनेबा बिफां लाइफां
औ
न'आवनो सियार टेबोल बिदिनो डाइनिं टेबोल मानि एसे गोरलै मुवााजों थाब बानायनो हानायखौ माने गाव गाव बानायनानै लायो आरो नोंथां अब्ला बिफाङाबो जेनेबा बिफां लाइफांनिफ्राय जों माबाफोर आर खालामबावनो हायैखौ फोरमायना होदों नामा नोंथां इसि?
औ औ नोंथां जोंहाथ' दायो नोंथाङा फोरमायलांबाय जे जोंनि न'खराव बाहायजानाय आं बेनि अनगायै नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा जा खिनि जोंनि ओ बर' बर'नि मोनसे दोरोङारि दामजु जेरै जोङो खाम ओ बेफोर खामखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो सिफुं बेखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा? सेरजा बेफोरखौहाय गासिबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जा खिनि जोंनि बे दानाय लुनायाव बाहायनाय गान्दै माखु ओ बेफोरो गासैबो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सालखुन्थाखौबोथ' जों बानायो थाथखौबो बानायो। मुस्राफोरखौबो जों गोदो गोदायहाय दंफांनिनो बानायोमोन नङा होमबा? बेबायदिनो जेन्थेर औ औ बेफोर गासैखौबो माने जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ दायो जोंना सावरायनायनि समाबो जाबायमोन दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ औ सम होनायनि थाखाय नोंसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथांसिमबो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ औ दे।